हेलौ नोंथां।
अ खोनादोना नोंथां्
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
औ माबोरै दं नोंथां।
दं मोजाङानो
औ नोंथां।
अ नोंथाङालाय।
आंबो मोजाङानो नोंथां।
अ दिनै नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों।
ओ नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों नोंथां।
अ अ जोबोर मोजां टपिकखो लादों नोंथाङा।
ओ बैसागु होनब्लाथ' जों मिथिखायोना नोंथां।
उम उम।
बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायोना।
अ।
औ जों बैसागुआव जों रंजायो। बैसागुआ जाबाय बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो
उम।
बैसागुआव जों गासैबो रंजानाय जायो आरो। बैसागुआ रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो
उम।
बिदिनो जों गासैबो ज बैसागुआव रंजानाय जायो।
अ।
बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं।
नंगौ नंगौ।
औ गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुआ बेखायनो बर' हारिनि आमायथख्ल'
नंगौ।
औ गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि बिदिनो हारिजों जमा जमा मोसायो।
उम।
ओ आरो गोदो गोदाय जों खाम जथा सिफुं सेर्जा गंगोना हारमुनियाम लानानै दखना गोमो गाननानै फालि गोजा आरनाइ फालि बिदि लानानै जों मोसायोमोन आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
औ आरो खानाय थफायाव बिबार लायो
उम‌
बिदिनो समायना समायना देलायनानै दखना गोदान गोदान गाननानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज मोसाहैयो
नंगौ
औ बैसागुनि सेथि साना मानसि बैसागो आरो फुं मानसि बैसागोआव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो
नंगौ नंगौ
औ बिनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोरलेफोरखौ गोसोखांनाय मायथाइयाव मावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
औ खुलुमनानै बिदिनो बावनाय जायो आरो
उम
थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो
नंगौ
आरो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय रंजालि बैसागोआव जुलि जागोदानफोरा फिसायखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैयोमोन आरो बिदिनो बिदिनो दाबो जाहैनाय जायो बिफोरो गोदो गोदायनि खान्थि आरो बैसागोआव गामिनि बोराइ बुरैफोरा बिदिनो न' न' गिदिंनानै बेदर खुंखाजों मैगं संनाय ओंख्रिजों जौ लोंबोयोमोन आरो बिदिनो
अ
ओमफ्राय बै खालिनि बेलासे समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो
नंगौ
सेंग्राफोरा खाम सिफुं जथा सेरजा बिदिनो थरखा ओ आरो सिख्लाफोरा गंगना जाख्रिं दामनानै बैसागोनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारनाय जायो आरो बिदिनो मोजां मोजां सल' बैसागोनि खननाय जायो
नोंगौ
रंजालि बैसागोआ स्नि सानावनो जोबनाय जायो आरो
नंगौ थार नोंथाङा बुंनाया थारैनो ओ जे जेरैबायदि बुहुमाव थानाय गाव गाव हारि बयबो हारि माहारिफोरनि गावब गाव फोरबो राय्लायनाय बा बिदिनो मेथाइ मोसानाय रंजानाय बयनिबो गावबागाव हारि हारिमु आफाद बागै बेबायदिनो दं बेबायदिनो बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो आसामाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा गुबुन गुबुन मुङै फालियो जेरै जों बर'फोरा बैसागु होननानै फालियो बेबायदिनो एसामिसफोराहाय बिखौ बिहु बा बहाग बिहु होननानै फालियो ओम बैसाग बैसागोहाय बैसाग दाननि
औ